हेल'
औ हेल'
हेलौ नोंथां खोनादों ना आंनि माथोआ
औ खोनादों
अ आतसा दालाय नोंथाङा मा खालामदों
आंथ' दा ओरैनोसो दङ
आदसा माने फ्रि ना बिथाङा दायो
औ औ फ्रियानो
आदसा बिथाङा ओंखाम जाबायमोन
आङो जानायालाय जाबायमोन
आचसा माने बिथां आङो आंबो बिथां जानायाथ' जाबायमोन माने आङो बिथां ससे बिदिनो दसे टपिक मोनसे फिसा लाना फैदोंमोन
औ औ
जे आं रोंनायखौ आं बिथांसिम सावरायनोसै जे बिथाङा रोङो बे बिथाङा सावरायहरदो जों मानोना जों गावजों गाव मोनथिलायबासो जों मोजां माने गावजों गाव रायज्लायलायबासो जों मोनथिलायखागोन नालाय आरो बिथां
औ
बिदिबा बिथाङा फ्रिब आङो माखासे बाथ्रा सावरायनो सानदों आरो ना
औ
टपिकआनो जाबाय बिथां माने ससियेल मिडियानि बारै जों ससियेल मिडिया मा माने गिबियावनो जोंना बे मोनसे बुस्थु माने जे जोङो अनलाइनै मानसिफोरजों माने ज' जानो हायो जे जोङो अनलाइनाव थानानै जोंहाय गावजों गाव नायज्लायनो हायो आरो बेजों लोगोसे जे जोङो मानसिफोरनो फट' बिदिनो भिडिअ' एबा बिदिनो मेसेज जोङो बेखौसेस जोंनि ससियेल मिेडियानि गेजेरजों जों हरनो हायो बेजों लोगोसे जायनो बा जों बिराद खोनादोंना हेल'
औ औ
माने जों ससियेल मिडिया ओरैबायदि माने जे जों गावजों गाव रायज्लायनोबा जों बिराद लासैनो माने बिराद थाबैनो हायो मानोना जों
बिराद थाबैनो हानायखायनो जोङो गावजों गाव रायज्लायलायनो हायो आरो बेजों लोगोसे जोंना मोजां खामानियानो जाबाय जे जोंना बिदिनो एबा फेमिलि एबा फरिबार एबा जोंना लोगो जे जोंना गोजान जायगायाव थायोबा जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों रायज्लायनो एबा नुज्लायनो हायो इदिनो गोबां जों बाथ्राफोर सावरायनो होननानै हायो आरो बेजों लोगोसे जोंना ससियेल मिडियाया गोबां जोंनो बाथ्राफोर फोरोङो जेरैखि जोंनो निउसाव जे जोङो निउस नुयो बेफोरखौ जों ससियेल मिेडियायावनो नुजोबसै जे जोंनो निउस बिदिनो अबावबा दैबाना बिदिनो अबावबा माबा मोनसे सारन्थाइजों माबा मोनसे गाज्रि बस्थुखखौ जादों बुथुखौ जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो हायो आरो जोंना ससियेल मिेडियााया ओरैबायदि जोंनि थाखाय मोजां जे जोंखौ खुसि दोनो एबा जोंखौ बिदिनो मोजां लामा आरो गाज्रि लामायाव लाङो जे जोंखौ मोजां लामायाव लाङो होनबा जोंहाय गावनि जेनेबा बिदिनो आसारफोर बिजनेस एबा बिदिनो गोबां माबा मोनसे दंबा जों ससियेल मिडियायाव एगारनानै जों बेखौ गोजौ लेभेलाव लांनो हायो एबा जोंनि गिदिर जायगायाव लांनो हायो बिदिनो जोंनि बे हासार बिदिनो बिजनेसफोरखौ जोंना बिदिनो ससियेल मिेडियायाव नुबा बिदिनो गोबां मानसिफोरा मोनथिगोन खि जोङो ससियेल मिेडियावहाय हगारनायजों जोंना गोबां मोनथिलायनायजों जोंनि बिजनेसा माने गिदिरनिफ्राय गिदिर जालांनो हमो बिदिनो आरो ससियेल मिडियायाव जोंना माने जोंनि माबा बिदिनो गोबां रोंनाय बुस्थुखौ जोङो जों ससियेल मिडियायाव हगारनो हायो जेनेबा जेरै बिथाङा फुटबल रोङोबा जों फुटबल गेलेनानै ससियेल मिेडियायाव देखायनो हायो एबा गित खननाय रोङोबा गित खननानै जों देखायनो हायो बेजों लोगोसे जों मोसा सानो रोङोबा जों मोसानानै जों ससियेल मिेडियानि गेजेरजों जों देखायजोबनो हायो आरो बेजों लोगोसे जों ससियेल मिडियायावहाय गोबां बुस्थुफोर सोलोंनो मोनो एबा आं बुंनाय बायदि जेरै जों गित बे गितखौबो जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोलोंनो हायो बेजों लोगोसे मोसानाय जे जों मोसानायखौ जों ससियेल मिेडियाजों सोलोंनो हायो बिदिनो गोबां फुटबल बिदिनो बिदिनो जोंना लेखानि जा मानि जा जों सेस बिसथुखौ जों ससियेल मिेडियानि गेजेरजों जों सोलोंनानै लानो हायो आरो जोंना बे जे ससियेल मिेडियाया गाज्रि होनोबा जोङो
औ
जे जों टाइम एबा सम बेखौ जों गावनिखौ नस्थ' खालामना लानो जायो मानोना जोंना टाइमा खेबसे थांबा जोंना फैफिनो थाङा बिराद गोब्राब बे टाइमा मानो जोंहाय बे टाइमा थांखाबा जों थांखाबाय जों बेखौ लाबोफिननोबो हाया आरो मिडियाया जोंना बांसिन नायनाय जाबा जोंना जे जोंनि फरायनाय लिरनाय बे खहा जायो मानो होनोबा जों बांसिन जोगोन जों फरायनायनायाव जानाय नङा जों खाथिनाय नङा बिदिनो गोबां जों गोब्राब एबा जोङो गावजों गाव ओ ओ बिदिनो रोंलायनाय नङा मानो होनबा जोंना नायनाय गांद्राय बेफोरबायदि नायबाथाय जोंना एसे माने गाज्रि लामायाव थाङो बिदिनो जों गाज्रि आ खुथाइफोरखौ सोलोंनो हायो बेखायनो जोंनो माखासे समाव माखासे समावहाय जोंना ससियेल मिडियाबो गाज्रि आरो जोंना ससियेल मिडियायावहाय माखासे सु समाव जोंना गोबां थगायनाय जायो मानो मसि जोंहाय नायो बेयाव गोबां थगायनाय फैयो बबावबा बबावबा खनाव जेनेबा सोरबा थगायनायजों लोगोसे बिनो गोबां माबा होनायजों बेफोरजों बे बेराद गाज्रि जे ससियेल मिडियानि नामफोरखौ गाज्रि खालामनाय जायो इदिनो आरो आरो जोंना गोबां खहा जायो बे फरायनाय लिर नायाव जे जों ससियेल मिडिया जों बेजों लोगोसे जोंना ओ जे जोङोहाय फरायनाय लिरनायावथ' आं बुंखाबाय आरो जोंना जे पार्सनेल इनफरमेसन एबा जोंनि गावनि खोथाफोरखौ जों ससियेल मिडियाायाव बांद्राय शेयार खालामनाङा जे जोङो होनाङा मानोना जोंना बेफोरजों गोबां खहा जागोन मानोना जों बेफोरखौ शेयार खालामजोबबा जोंहाय गावनि गावनि बारैनो खोन्थाना लानाय जायो नालाय थो ओंखायनो जों सेस खोन्थाना लाबथ' गाज्रि गोब्राबानो मानो होनोबा जों गावनि खोथाखौ खोन्थाबा माने सेस खोन्थाना लानाय जाबा जोंना गाज्रि जि गोब्राब मानोबा मानसिफोरा नोङो बोरै बेफोरखौ हम हमदांनाय जायो आरो ओ बांद्राय जोंहाय बेजों लोगोसे जों बांद्राय ससियेल मिडियायाव थानाङा एबा गोजान जानांगौ जों गावनि समनि आंखालनि थाखायनो आरो दायो बुंनांगौआथ' बिराद दं बिथां जे बिथाङाबो गोबां बाथ्रा रोङो बे होननानै बिथाङाबो फंसे जेराव आंनो फोरमायहरबा आं बिथांखौ एसे मोजां मोननाय थागौमोन जे बिथाङा अननानै आंनो फोरमायहरदो
औ आंबो बिथाङा नोंसो जि मोजां मोजां माने बाथ्राफोरखौ फोरमायबाय बा आंनि सायाव खोन्थानानै होबाय आंबो माने बहुत मोजां मोनबाय नोंथांनि बे बाथ्राफोरखौ खोनानानै आंबो माने फंनैसो बुंनो सानदों बेनि गेजेरावनो दा हमना जों ससियेल मिडिया होनदोंना बिथाङा ससियेल मिडियायाव जोङो जेराव मा जादों बा अबाव मा सोलिगासिनोफोरखौ जों नुनो हायो बेलेगफोरा मानेयो सेयार खालबा जों नुनो हायो बे जायगायाव बिदि होननानै जों जोंनि थाखाय बे बे फारसे मोजां आरो जोंनि थाखाय फारसे गाज्रि मानो होनबा जोङो बांद्राय जों ससियेल मिडियाव थायोबा जोङो जोंनि मेलेमफोरा जोङो मा होनो उरां फारां जायो बा गोसोफोरा जोंना बेलेग खम बेलेग जायो आरो बेफोरनि सायाव जोङो माने गाज्रि लामा बा जों गाज्रि लामाजों जों हान्थिनो नागिरो आरो बेफोरनि सायाव माने बै बे ससियेल मिडियानि साजों बेफोरखौ नुनो हायो आरो आं माने फंनैसो मोजां माने जों जेरै मोजां खामानिखौ जों बाहायनाय बिदिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंनो सानो जेरै हमना ला जों उम ससियेल मिडियाव जोङो मालायफोरा मा खालायदोंबा जोङो मा माबोरै मा सोलिगासिनो दंबा जोङो मा मा खालायनानै इसोर ओ रोंगौथि देखायदों बेफोरखौ जों मोजाङै मिथिनो हायो आरो ससियेल मिडियानि थ्रु जों नाथाय जों मिथिनो हानायाव जोंबो माने ओ मिथिसिगोन आरो नुसिगोन दे बिदि खामानिबो मावनो हायोबा जोङो
ओम
बिदि खामानिजों बिदि माने सोलिनो हायो जेरै ओ नोङो गावनि रोंगौथि मा मेथाइ खननाय बा मोसानाय बा जों जानाय लोंनाय जोङो ओ भिद' खालामनानै जों एंगारनानै जोङो मानसिफोरनो मि थिनो हायो जोंनि थेलेनखौ जों देखायहरनो हायो बा जों मालायनि थेलेन फोरबो जाय गोरों गोरा बिसोरनि टेलेन्ट बिसोरनि बाथ्रा बिसोरनि मोसानाय बिसोरनि दामनाय बिसोरनि जानाय बिसोरनि थानाय बेफोरखौ जों मिथिनो हायो बेफोरो जोंनि थाखाय मोजां मानो होनबा जों बेफोरखौ नुनानै गावखौनो गाव एसे जोङो सोलायलांनो थाखाय जोङो गोसो जायो आरो दा हमना ला जोंनि गेजेराव जोङो बहुत मानसि गिदिर गिदिर मानसिफोरखौ जों ससियेल मेडियानि जों नुयो बिसोरनि राव बिसोरनि बाथ था होननायखौ जों खोनानानै बा नुनानै जोंबो सोलोंथायाइ लानो लुुबैयो बेफोरबायदि जाजों जोंबो जानो लुुबैयो आरो दानि जुगावथ' जों ससियेल मिडियाजों जों सबबो थाखायो गोबां मानसियानो थाखायो हमना जोङो ससियेल मिडियानिफ्राय जों मा ओ माखासे मानसिया जों रां खामायो बा जोंबो रां खामायनो हायो जोङो माने खसथ' खालायनांगोन जे जों गावनि रोंगौथिजों रेगुलार भिडिअ एबा जोंनि रोंगौथि जोङो बेफोरखौ देखायनो हानांगोन अब्ला जों रां खामायनो हागोन बा जोंखौ ओ मानसिफ्रा सिनायगोन बा जोङो जोंनि थाखाय जोङो ओ माबा मोनसे अफार लाना फैगोन जेरै जोङो मोजां होननानै एसे मिथिनानै जोंनो ओ मोजां खामानियाव अफार खालागोन बेफोर बेफोरबायदि जायो आरो दा हमना ला जों गाज्रि जेरै जों गाज्रि लामायाव हानथियोबा जोङो ससियेल मिडिया सोरनिबा खोथाजों जों सलिनो नाजायोबा बिसोरनि रावफोरजों जोङो मा साइद दानो आरो जों ओ गेदेर उनदै जोङो रावखौबो सनमान होलाङि जायो जेरै ओ माबा मोनसे बुंदोंबा आरो खायफाया ओ दा बिमा बिफाया मा बु बुजायदोंबा आं मिथिजोबखायो होननानै थायो जोङोफोर बेफोर बेफोरबायदि खोथायावनो जोङो माने ओ नखरजों न'खर मानसि सोङो सोङो मा
ओम
नांज्लायनाय बा जोङो ओ गोरा बाथ्रा होनलायनाय जायो आरो दा बेफोरबायदि जानाया जों ससियेल मिडियाव जोङो बांद्राय एकटिभ थानाङा मोजां मोजां खोथाखौल' जों सावरायनांगौ बा नायनांगौ आरो मिथिनानै लानांगौ आरो जों मिथि नों थाखायसो जोङो ससियेल मिडिया इउस खालायो आरो जों माने बिदिनो जों गोबां नलेज लानो हायो जेरै जोङो माला यफोरनो जानाय लोंनाय बेफोरखौ नायनानै जों न'फ्राव जोङो बेफोरखौनो बनायनानै जोंबो जानो हायो बा जों मालायफोरनि बिदि खामानिखौ नुनानै जोंबो न' न'आव थानानै बेफोर खामानिखौ आगान होनो हायो ओ बेफोरबायदि गोबां माने लामा सामा जों ससियेल मिडिया जों थायोबा आरो जों जेराव मा जादों अबेबा मा जादों बेफोरखौ जों मिथि हायो अबेबा जों फुटबल खेल जादोंबा जों ससियेल मिडियाायाव नुयो ओमफ्राय जोङो लाइट नुयो बेफोरबायदि जों नुनो हायो बेयाव जोङो फुरा दुनिया जों दुनियाव मा जानाय बेफोरखौ जों मिथिजोबो बा बबे खनदआव मा जादों बबे खनदयाव दै दैबाना जादों अबे खनदयावहाय सानदुं बारा जादों अबे खनायावहाय मा बांग्रिं बां बारहुंखा बेफोरबायदि जानो हमदों बेफोर खौ जों बेनि गेजेरजों नुयो आरो जों माने ससियेल मिडियायाव नुबा जों गावखौनो गाव साखा फारा जानानै थानो हायो
ओम - ओम
बेफोरबायदिनो गोबां माने जों ससियेल मिडिया जों थायोबा मोजां आरो बांद्राय थायोबा मानो होनबा जोंनि ब्रेनदफोरा जोङो ओ गाज्रि जायो आरो जों टाइमबो लस्ट खालायनाय जायो बांद्राय थायोबा जोङो गावनि फरायनाय बा गावनि खामानिफोरा थालांनाय जायो जों बांद्राय बेफोरबायदियाव थाथाबोबा आं माने नोंथांनिसिम बेखौनो होननो सानो आरो दा नोंथाङाथ' आ दसे सम आंनि सिगांयाव फोरमायबाय आंबो माने नोंथांनिसिम बेखौनो फोरमायनाय जायो आरो दाथ' समाबो जाबाय माने बिथांनिसिम खौ होननानै बिदाय लानो सानो